लौ हेलौ हेलौ
औ खोनादों दा नों
औ औ औ खोनाबाय दे। खोनाबाय औ नों नोंथाहा दा मा खालामगासिनो?
औ आंङो दा जिरायनानै दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दङ?
आंबो जिरायनानै दङ ओमफाय मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानैसो दा आं नोंनाव फन खालामनाय जादोंमोन आ गोना नोंथाङा सम दं दा
सम दं दे नोंथां दे बुं देबु नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथांनिया एसे खोनाफैयाखै नोंथांनि नेट नेट वर्कआ एसे प्रब्लेम जादों ना नोंथाङा मोजां जायगायाव थालाय